नोंथां। खोनादोंना‌ नोंथाङा?
औ नोथां।
औ नोंथां ओ नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना बेनो नोंथां आं नोंथां नोंथांजों एसे जोंनि जेनाखि ओ बेखार जेंना बेफोरनि सायाव एसे सावरायलायसै
औ रायलायजायो रायलायजायो
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङानो जागायजेननो नामा नोंथां
ओ आं जागायसै ना
औ नोंथां औ।
औ नोंथां।
नि जुग नङा होमबा ओ जेनि बुहुत जोंहा सुबुं माहारियाबो बांबोगासिनो दंखायो दा बाहाय बादायलायनाया बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोगासिनो दं आरो सोहोर नगर होन ओ गामि ओनसोल होन माने जेरावबो आजिखालि माने ओ माने बादायलायनाय लसै दा बाहाय जोंहा नैबे बेखार जेंना होननाय मोनसे ओ जायनाखि ओ सोमजिगासिनो दं नङा होमबा बे जोंहा सुबुं माहारि बांनायजों लोगोसे बेखार जेंनायाबो बांबोगासिनो दा बाहाय जोंहा बुहुद नुयो आरो। अबबा मोनसे ओ मोनसे मानिबा ओ साखरिनि जायनाखि ओ मा ओंखारो नङा होमबा।
औ नोंथां।
फारिलाइफोर ओंखारो होमबा । बेफोर समाव माने बुहुद मानसिखौ माने ओ माबा खालामनाय नुयो आरो माने एप्लाइ खालामनाय नुयो।
नंगौ नोंथां‌
औ जों जोंना बे फरिखा- सेन्टारफ्राव माने बुहुत मानसिफोरखौ लोगो मोनो आरो माने होबाय थानाय होबाय थानाय होबाय थानाय माने मानसियानो जोबनो आरो जोंनि जायनाखि सुबुं माहारि बांबोगासिनो दं। आरो मानिफोराबो बांबोगासिनो दं। नङा होमबा? दा बेनि थाखायनो बहुद ओ जेंना सोलिगासिनो दं आरो दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ जायनाखि लाइमोनफोर बेफोर बिसोरखौ बांसिन बांसिन नुनो मोनो बेखार जेंनायाव गोलैनाय। दा बाहाय सोरबा सोरबा जानो हागौ माने ओ लाइनजों ओ सोलोंथाइ लानानै फैयाखै । नङा होमबा? ओमफ्राय सोरबा सोरबा ओ ओ लाइन लानानै फैदोंबाबो जायगा मोनाखै। दा बेखौ सोरबा सोरबा माने ओ मोजां सुलाद लानो रोङाखै। नङा ओमबा? दा बेफोर माने बुहुत ओ माखासे ट्रेइनिंफोरबो लानांगौ जायो नङा होमबा सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइ लायोबासो नों ओ गोंरों-गोरों जाबोयो नालाय। दा बेफोरखौ माखासे सोरबा लायाखैबो जानो हागौ। नङा होमबा? दा जोंहा बेफोराव माने नैबे बेखार जेंनायाव बांसिन ओ लाइमोनफोरा थाबथाना दं आरो।
नंगौ नोंथां।
जा नुनो मोनो आरोबाव माने ओ जोंनि जोंनि जायना बिटि सि नि माबा ओ सरखार बेबो माखासे ओ बेखार जेंना खौ सुस्रांनो नागिरबाय थायो। आरो गोजौनिफ्रायबो जोंना सेन्ट्रेल गभमेन्टआबो माखासे ओ जेंना- सुस्रांनो नागिरो नाथाय-
नोंगौ नोंथां।
जेसेबां सुबुं माहारि बांदों एसेबां माबाया जेंनाया फैगासिनो दं। दा बेखौ दा- बो दिनैसिमबो सुस्रांनो हायाखै आरो। दा बेनि बेनि बादै बेनो आसा खालामो जों नङा होमबा जायखि सरखार- फोर बिसोरो मोजां मोनसे लामा लागोन होननानै बेफोरखौ दा जोंहा ओ बर' बिजोंजों फरायनायफोरबो दङ नङा होमबा? दा बिनि थाखायबो जोंहा नैबे ओ जायनाखि बेखार जेंना बेहाय गोलैनांदों सोरबा सोरबा । माने अबेबा अबेबा समावहाय माने जायनाखि इगजामफोर जायो। ओ इन्टारभिउफोर जायो बेफोरो इंराजि रावजों जायो । नङा होमबा? दा जायनाखि जोंहा बर' रावजों ओ फरायनायफोर सोलोंथाइ लानायफोर बिसोरो एसेबाबो- थ' माने खस्थ' जायो बिदियाव माने बादायलायनायावहाय। इन्टारभिउफोराव दा बेफोरखौ नुनो मोनो आरो जों । दा बांसिनानो माने माखासे ओ लाइनफोरखौ मिथिया जोङो। ओ माखासे गोबां लाइन दङ नङा होना जेनेबा इन्जिनियार होन डक्टर होन माबा होन। जोंना माने लाइमोनफोरा मा जागासिनो दं जोंना ज अबेबा मोनसे साख्रि ओंखारबाथाय बेखौ लाइन लाइन ज' ज' ज' ज' होसोनाय। बिदि नुगासिनो आरो माने माखासे जों गुबुन गुबुन आयदानि जायनाखि गुबुन गुबुन आयदायावहाय जायनाखि साख्रि ओंखारो बेफोर खौ होसोनो रोङा दा बेफोरनि सोमोन्दै एवारनेस होनांगौ आरो। ओ माखासे फोरमायथि खो-खोन्थाना होबा मोजां माने ओ सरखारफोरा आ गामि ओनसोलनि ओ जेनोखि लाइमोनफोर बिसोरथ' बांद्राय मिथिजोबा नङा होमबा? दा निउसफोरखौबो बांद्राय नुनो मोना दा बेफोरखौ नुयोबा एसे से माने ओ सांग्रांथि जागोन आरो लाइमोनफोरा बेफोरबादि माबाफोर खौ नुयोबा ओ फो-फोरमायथिफोरखौ होयोबा आरो। दा नोंथाङाबो एसे मिथिगोन ना बिनि बादै? ओ बेखार जेंनानि बादै एसे फोरमायहरदो।
औ नोंथां हागोन औ दा नंगौ नोंथां। जोंना बेखार जेंनाया मायाव बाङो होमबा बांसिन जों नुनो मोनो सुबुं अनजिमानि बांनायाव नङा होमबा नोंथां सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जोङो बे कारेन्टखौ गोबां बांनाय नुदों नङाब्लाथ' जोंहा सोरखारनिफ्रायनो गोबां माने माबाफोर दंखायो साख्रि बाख्रिनि बेखेन्सिया नांगौ रोखोमनि ओंखारखायो। नाथाय जुदि माबायोबा ओ सुबुं अन जिमा बाङोबा बेफोर मानि जोंनि थाखाय खम नुयो आरो जों बेखौ नङा होनबा नोंथां?
बादायलायनाया बांसिन जायो माने।
बेनो नोंथां दा ओरै मानो होनना बुङोब्ला जोंहा ओ माबानि मुगायाव बेखार जेंना दानि मुगायाव माने बेखौ गोबां नुनो मोनदों आरो नोंथां माने ओ जेसेबांनाखि जों माबा नांगौमोन ओ साख्रि बाख्रि मोननांगौमोन बिथांमोना दा ओ बे फोरखौ मोननो हायाखै मानि थाखाय सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय।
औ।
आथिखालाव नैबे मोनसे मोजां खोथा आरो दानि आथिखालनि सुबुंफोरा माने लाइमोनफोरा एसेब्लाबो माने बुजिनो मोनबाय संसारखौ बा जिउ खांनायाव मा मा नांगौ। मानि थाखाय ओ माफोरजों जोङो संसार खौ जालांनो हागोन जों साख्रिजोंल' हाया होननायखौ बेफोरबायदिया माने एसे खर'आव हाब्बाय आरो नोंथां। आथिखालाव बेखायनो दा बे थांमोना ओ बेफोरबायदिनो माबानानै आबाद मावनानै फालांगि मावनानै बेफोरबायदि खालामनानै माने खालामनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरो नोंथां सोरबा ओ बे खायनो सोरखारखौथ' जोङो एफाराब मानि आसाबो खालामनो हाया आथि खालाव ओंखायनो ओ बेनिखायनो माने बे ओ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा अबबा श रुम अबबा मल बेफोराव मानि सोरबा रिसिप सननि सोरबा सेल्समेन बेफोरबायदि जानायखौ जों गोबां नुनो मोनदों नङा होनबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ।
औ नोंथां लोगोसेनो गामिफोराव ओ दाउनि दाउनि फालांगि बा दाउनि फार्म बा अमानि फार्म बोरमा फार्म मोसौ फार्म बेफोरखौ बानाय ओ बेफोरखौ माने माबा खालामनानै दङ आरो नोंथां दा थेवबो बिथांमोनहा नाजानायखौ गाराखै। जोबोद मोजांनि बाथ्रा मानि औ नोंथां बेफोरबायदि दिनो आरो दा जोंहा सावरायनांगौआ बेखार जेंनानि सायाव नालाय बेखार जेंनाया माबोरैयाव सोमजियो बेनि सायावसो मेन। खोथाया सावरायनांगौ गुबै बाथ्राया बेसो नङा होनबा नोंथां दा बे बेखार जेंनानि गुबै जाहोनानो जाहैबाय सुबुं अनजिमा बांनाय बेनो गिबियाव फैग्रोखागोन लोगोसेनो जोंहा जायनाखि ओ खाथि खालाफ्रावहाय जेनाखि गिदिर-गिदिर जेनाखि माबाफोर गैयै ओ जोंनि ओनसोलावथ' नोंथां गोबां बिदिनो कलकारखानाफोरखौ जों नुनो मोना नङा होनबा नोंथां
औ नुवा
मोनसे माने गिदिर गिदिर माबाफोर फेक्ट'रि बा इन्डास्ट्रिफोर कम्पानिफोरजों नुनो मोननाय जाया गोबां खम जायनि जाहोनाव जोंनि सुबुंफोरा ओ गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानैबो ओरैनो थानांगौ जानायखौ जों नुनो मोनदों
औ नोंथां
गुबुन जेनाखि हादोरसाफोरजों जों माबानांगौबा समान बा सुनायनानै नायनांगौबा जों गोबां गाहायाव दङ नङा होनबा नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला बै बे बिथांमोननि माबायाव गुबुन हादरसाफोरावहाय गोबां गिदिर गिदिर कल खार खानाफोर दङ कलकारखानाफोर जेराव बिथांमोना सोरबा सुबुं सोरबा इन्जिनियार सोरबा माबा बिदि जानानै हाबनानै थानो हायो मानो होनब्ला नोङो मोनसे कम्पानिनिखौथ' सासे इन्जिनियार बा इलेक्ट्रिसियान बेफोरबायदिया नांखागौ नालाय नङा होनबा
नांखाथारगौ नांथारगौ औ
बेनिखायनो बिसोरनि माबायावहाय जायगाफोरावहाय बारा माबा लानांगौ गोनांथि जाया आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोङो आथिखालाव नुनो मोनो प्राइभेटफोरावबोनो होन एन जि अ खौनो होन जेनबा नन गभर्नमेन्टखौनो होन बा बबेबा कम्पानि बबा फेक्ट'रिफोरावनो होन माने नोंथाङा जुदि मोजां माबा दङबा ओ मोजां एक्सपिरियेन्स दङबा गोबां माने माबाखौ नोङो लानो हायो आरो सेलारिफोरखौ नङा होमबा नोंथां जेरै जों नुनो मोनो दासिमाव सोरबा प्राइभेटफोराव मावनानैनो ओ से लाख बाजि रोजा सोरबा स्नि रोजा सोरबा बाजि रोजा सोरबा बिदिनो द'जि द'जि रोजा बेफोरबायदि मानि माबाखौ सेलारि लानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होनबा नोंथां बेबोथ' एसेल' नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां दा बेफोरनो आरो नोंथां जोंना बेखार जेंनायाव माखासे गोलैनाया जोंनि ओनसोलावहाय बेनो दा गुबुनफोरावथ' इसेबां बेफोरबायदि बेखार जेंनाय माखौ नुनो मोना बिथांमोना गुबुन माबाफोरावथ' हादरसाफोरावथ' बिथांमोना सोरबा सोरबा सोरखारि साख्रिफोरखौनो मानिे माबा बावासो नासयबावोसो नङा होनबा नोंथां जेरै बिथांमोना मानि कम्पानि मोनसे कम्पानियाव इन्जिनियार फरायनानै जुदि मोनसे कम्पानियाव हाबोबानो बिथांमोना सोरखारिनिफ्रायथ' बांसिन मानिे सेलारिफोर मोननो हायो आरो न देर लाख गाहाम से लाख बाजि रोजा गाहाम नङा होनबा नोंथां दा सोरखारि हाब्बाथ' नोङो इन्जिनियारबाबो नोङो गिबियाव मोनगोन नोङो बिदिनो स्निजि रोजा बा दाइनजि रोजा बिदिखौ मोनो औ नोंथां दा बिदिखायनो जोङो बेफोरबायदि जोंबो नाजानांगौ जोंनि जेनाखि मेलेमजिबि गिदिर गोलाव रां रु फा गोनां बिथांमोना बेफोरबायदि गिदिर गिदिर माबा मोनसे फसंथान गायसननांगौ बा माबाफोर इन्डास्ट्री कलकारखाफोर नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदि जुदि सुबिदाफोरखौ मोनोबा औ बेफोरखौ जोङो जुदि जदि जोंनि ओनसोलाव दा नायनानै नुयोबा नोंथां सोलोंथाय लानोनो गिसै सोरबा सोरबा गाव गावनि फिसाफोरखौ सोलोंथाइ होनोनो माने साख्रि बाख्रिनि माने बिथिङाव नाहरोबा आरो प्राइभेटआवबाबो जों जोङो बिराद खस्थ' जोंनि ओनसोलाव जेनाखि एन जि अ फोर दं बेफोराव जोङो नोङो फिसा फिसौ माबायाव मावबाबो नोङो जिबा रोजा नैजि रा बेफोरबायदि मोनो नाथाय आथिखालनि सोलिफु मुगायाव जों बेफोरजों सलिनो एसे माबा जायो नङा
खस्थ' जायो
दा नोंथां जोंहा समाबो जोबोद गुसुं जों बे माबाखौ सावरायजोबनो हानाय नंला माने उन समफोराव जोङो सम लाना सावराय नसे नामा नोंथां
औ औ नोंथां औ
नोंथां गोजोननाय थाबायदे नोंथांनिसिम
गोजोननाय थाबाय दे नोंथां औ